हेलौ अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों
अ अ अ नोंथाङा मा खालामबाय दं दा?
दा आङो जिरायनानै दं नोंथां।
उम उम
औ
आंबो जिरायनानै दं र'।
औ
मोजाङै दंना नोंथां?
औ मोजाङैनो दं। नोंथांना?
आंनियाबो मोजाङैनो दंथ'यो दे साननैसोआ
औ औ
नोंथां जों बेबायदिब्ला मोनसे आयदा लानानै सावरायलायनोसै नामा नोंथां?
औ औ जों दा आबादनि सायाव सावरायगोन।
अम अम अम
अ
अम बिदिब्ला नोंथां आबादनि एसे सुंद'यै फोरमायना होलाय आबादनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा मा मिथि मा मा मिथिगौ
औ जोंङो आबाद आबाद मावनाय बुङोब्लाथाय जोंङो गामि ओन सोलावहाय जोंङो ओ दैज्लां बोथोराव गोबां गोबां रोखोमनिसिम आबाद मावना जायो ओमफाय आरो ओ मेसें बोथोराव जोंङो गोबां गोबां रो खोमनि मावनाय जायो जेरै गम बेफोरखौ ओ गम जुखाम बेफोरनि जोगोनार बेफोरनि आबादखौ जोंङो ओ पियास सामब्राम बेफोरनि आबादखौ जोंङो ओ मेसें बोथोराव जों मावनाय जायो आरो ना गोजां बोथोराव ओमफ्राय दैज्लां बोथोराव होनोब्ला जोङो बिदिनो
बोथोराव नोंथां दैज्लां बोथोराव मा मा आबादखौ मावनाय जायो बेनि माबा एसे बुंना होनाय
औ औ दैज्लां बोथोराव जों इदिनो माइ आबाद बिदिनो।
अम
ओ बिदिनो फल बिदिनो केस फल बिदि जोङो मैगं थाइगंनि आबादखौ जों मावनाय जायो आरोना दैजा। दैज्लां बोथोराव जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोर थोराव मोननाय जायो भिन्दि बेफोरखौ औ।
ओ दैलां बोथोराव माइनि आबादखौ मा मा ओ माइ आबादखौ मावनाय जायो। मा नोंथाङा मा मा माइनि सोमोन्दै मिथिगो दैज्लां बो बोथोर मावनाय देनाय एसे बुंनाय होनाय।
बोथोराव जोङो औ। दैज्लां बोथोराव जोङो ओ गोबां रोखोमनि मायनाय माइ आबाद मावनाय जायो। जेरै ओ रनजित माइ जाहैबाय बेथिंहाय माइब्रा ओ बिदिनो
अ
ओ जोसा बेफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव बांसिनानो मावनाय जायो आरोना। ओ गोबां रोखोमनि माइ दङ आं नामफोरखौबो मिनथिजोबा। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा दैज्लां बोथोराव मा मा रोखोमनि आबाद मावनाय जायो नोंथाङा मोनथिनायखौ
अ अ अ
औ
ओ दैज्लां बोथोरावनो नोंथां बुंनाय बायदियानो एखेआनो जाफ्रामो दैज्लां बोथोरनि आबादालाय दैज्लां बोथोराव जोंङो सुबुं माहारिया
औ
फिन मावनाय नुयो ओ दैज्लां बोथोराव।
अ
माइब्रा जोसा। रन्जित बेफोरफोरखौ बांसिन मावनाय नुयो आरो दैज्लां बोथोराव
औ
आरो बेनि अनगायैबो दैज्लां बोथोराव मैगं थाइगं
औ
मैगं थाइगंबो मावना जायो बे मैगं थाइगंखौ ओ काख्रेल ना मा होनो काख्रेल भल जिंखा
औ
बेफोरखौबो मावनाय नुयो आङो दैज्लां बोथोराव।
औ औ औ नंगौ।
ओमफाय नोंथां नोंथाङा मेसें बो बोथोराव मावनाय आबादनि एसे सोमोन्दै बुंना होनो आरोना?
औ औ औ ओ मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होनो
गोजां बोथोरनिसो मेसें बोथोरनि सोमोन्दै
औ औ मेसें बोथोराव मावनायखौ जोङो औ मेसें बोथोराव जोङो आबाद मावनाय नुनो मोन जे ओ जोङो बांसिनानो जोङो जुखाम आबादखौ मावनाय नुयो आरो ना मेसें बोथोराव जुखाम बिदिनो गम बेफोरखौ जों मेसें बोथोराव मावनाय नुयो आरो ना।
उम उम उम
उम खम जाहैबाय खुसियार बेफोरखौबो जों मावनाय जायोना मेसें बोथोरावनो
औ औ।
औ खुसेराथ' थाखाबायानो थायो मावनो।
थाखाबायनो थायो खुसिरा ओं। बेयो औ मेसें बोथोराव औ मा मा मावोमोनलाय ओ बेसर
औ बेसर औ।
सामब्राम बायदिसिनाफोरखौ
औ सामब्राम औ।
अ अ बेनिफ्राय ओ ओमफ्राय नोंथांलाङा ओ मेसें बोथोराव मा मा आबादखौ मावो?
ओ जोंहाथ' मेसें बोथोराव मावनाय आबाद होनोब्ला जों मिथिंजाय बांसिनानो जोङो बेसर आबादखौ जोङो मावनाय जायो आरो ना बेसर आबाद बिदिनो खाला दालि मुसुर दालि बेफोरखौ जों मेसें बोथोराव बांसिन मावनाय जायो आरो ना।
उम उम
औ।
बे नोंथां लाहा मा मा आबादखौ मावो मेसें बोथोराव?
मेसें बोथोराव जोंहा ओ ओ बिदिनो जोंहा बांसिनानो बेसर आबाद बेखौ मावनाय जायो आरोना बेसर आबाद मावनाय जों बेसरनिफ्राय जोङो जाग्रा थाव बहननाय मोननो हायो आरो।
औ दिहुननानै लानो हायो आरोना
औ औ।
आलुफोरफोरखौ मावा नामा?
औ आ ओहो आलु आबादखौ जोंहा मावनाय जाया आरोना।
अ औ
औ ओ नोंथाङा मोन मिथिगौना ओ दैज्लां बोथोराव जोङो औ आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन सोंनि सोंनो हागोन ना?
औ दे सोंनो हागोन दे।
ओ नोंथाङा मिथिगौना जोङो ओ दैज्लां बोथोरावदि जोङो माइ गायो होमब्ला जों बेखौ फार्स्टनिफ्राय माबायदि जोङो खालामनानै माइखौ गायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
ओ दैज्लां बोथोराव ओ मा बुंदोंमोन लायो?
माइ गायनाया।
माइ आबादखौ फार्स्टनिफ्राय।
औ
जोङो उम। फार्स्टआवनो जोङो दैज्लां बोथोराव माइ गायनो माइ गायनो गोनांबाथाय। गासिबो न'खरानो। ओ माइनि माइलि बासिनानै दोनो। बे माइलिखौ जोङो दैज्लां बोथोरनि सम फैबाथाय बस्थायाव सोनानै
औ।
ओ फुख्रि बा बबावबा सोमनानै ओ हरनै गाहाम सर सोमनानै बेखौ बोखां फिननाय जायो आरो ओमफ्राय बोखांनानै
औ।
बोखांनानै बेखौबो आरो बोखांनानैबो सरनै गाहाम दोननाय जायो बेनि उनाव
औ।
एसे गाजा अरनाय बायदि जायो गाजा अरनानै बेखौ एसे ओ बिथा रखम जायगायाव एसे गोजौ रोखम जायगा गायाव
औ।
एवग्लिना दोननाय हायाव फोनानै हैनाय जायो आरो। बेखौ फोना होबाथाय खोथिया होननाय रज'बोगोन आरो। बे रज'बोनायखौ खोथिया होननानै बुङो बिदिनो खोथियाया जौबा थाइ बेखौबो ओ फोथाराव गायनो थाखाय फुयो आरो बेनिफ्राय फोथारनि हा माखाखौ सिगांग्रो हेवग्रोनानै लायो हेवग्रोनानै हेवग्रोना लानायखौ खारायनाय होनना बुङो बिदिनो खारायखांनानै आरो इयुनाव हेव फिनो हेवफिननानै बिदिनो हेवग्लिनानै फोमोननाय जायो बे हाफोर फोथारनि हाखौ बिदिनो हेवल्गिनानै मोजांङै ग्लेब ल्लेब हाब्रु खालामनानै फोमोननाय जायो आरो। अब्लाना बे खोथियाखौ फुनानै जोङो बेयाव गाहैनाय जायो आरो।
औ औ
बेबायदिनो जोङो माइ आबादखौ मावनाय जायो।
ओम।
ओमफ्राय नोंथांङा मायबाफोर सोंबावनो गोनां दंमोन नामा।
औ जोङो बे माइ आबादखौनो जोङो गायबाय गायनानै जोङो बेफोरखौ गायखांनायनि उनाव फिथाइ थायजिनायनि उनाव जोङो मोननानै ओ न'आव माबायदि लांनानै माबायदि खालामनानै जोंङो माइ एबा माइरंखौ जों मोननाय जायो।
औ औ औ औ औ बे ओ माइक गायनाया एसे गोबावजों फिथाइ बिबार होनानै फिथाइ थायनानै उनाव मोनो आरो। आरो बे फिथाइया मोनबाथाय ओ बोथोराबो मेसें बोथोर जाहैयो अब्लाना फोथारनि दैमाखायाबो रानजोबो अब्ला बे समाव ओ सुबुं माहारिया बे माइखो हानानै हानानै रोगानानै न'आव लाबोयो।
औ।
बेनि उनाव ओ इदिनो ओ गोदोनि समाव मोसौजोंनो सिस्ला फोराव नायोमोन मोसौ बा मैसोफोरजों नायोमोन गिदिं गिदिं गाग्लि गाग्लि गागलि होनानै बेखौ नायोमोन ओ दानि जुगावथ' आरो बिदि नानायखौ नुनो मोनला। ओ दानि जुगाव ट्रेक्टर एबा मेसिनजोंनो नानायखौ नुयो न'खर न'खर फैनानै ओ ट्रेक्टर एबा मेसिनजोंनो नानानै गालांङो आरो बिनिफ्राय नाबाथाय ओ माइआ एक्सट्रा माइ फिथाइ एक्सट्रा ओंखारसिगोन आरो
औ।
ओ बे ओ माइनि बिफांनि सि गुन्दै सिगाबा बिफाङा सिगाब जानानै एक्सट्रा गसिगोन बिनिफ्राय माइ फि फिथाइखौ एक्सट्रा बुथुमना लानानै ओ न'आव बाख्रिफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो
औ औ।
ओमफ्राय जिगाबखौबो बिदिनो
औ।
मोसौनो जाहोनो थाखाय एक्सट्रा बुथुमनानै ओ जाबना दोननाय जायो इनिफ्राय बे माइखौ ओ जानो गोनांबाथाय बाख्रिनिफ्राय बख'नानै फोरानग्रोनांगौ सान्दुंङाव
औ।
फोराननानै बिदिनो रान होबाय रानहानै फोराननानै ओ खौबो आरो मेचिनाव सौनो लांबावनांगौ।
औ औ।
गोदो खोनानो मोनदोंथ' खोन मोनो माबा मोननायाव गोदो बेखौबो उलार माबा दिंखियावनो सौनानै जायोमोन होन्ना खोनांदों आंङो। बे माइ फिथाइखौ ओ दानि जुगावथ' बेफोरजों ओ दानि जुगावथ' बेफोरखौ नुनो मोनला ओ मिसि मिसिनजोंनो सौनाय जायो दाबो दानि जुगाव बेफोरखौ गासैबो मेचिनजोंनो जाजोब्बाय। पेम अ अ
औ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दे दे नोंथांओं दे ओ।